औ। औ खोनाबाय ना औ दे खोनादों दे औ।
नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ जेबो उसुदा-उसुबिदा गैया देस सावरायनो हागोन नोंथा।
औ बिनिब्ला नोंथांजों एसे जोंनि ओंख्रि बर' हारिनि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा सो सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन आ दे।
थ'। बे खारै ओंख्रि बाव अनला नाफाम बेफोरबायदि थायोना
जोंनि माने दोरोङारिनि मुंखौ दाला आरो ना। ओमफाय जों ओंख्रिफोरनि सोमोनदै रायज्लाइगो नाथ आरो ना दा अब्ला औ औ।
बे ओंख्रियावथ' जोंना नारजि अमा बेफोरबायदि थायो नङा होमबा नों
औ औ।
थाङा बेयावनो बे ओंख्रिफोरखौ बा नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो एसे मोनथिगौबा फोरमायना होनो हागौमोन नामा
औ माने जोंनि बे ओ दोरोङारिनि बे ओंख्रियाथ' नाफाम जोबोद माने मुंदांखा आरोना बे नाफाम होनाया जोंनि समासवहाय माने नाफामखौ जोङो आलादा आलादा रोखो गुमैयै बानायनाय जायो आरो ना ओनसोल लायो ओनसोल जायगा लायै जायगा जों नाफामखौ बे आलादा आलादा बानायो औ जोंनि ओनसोलाव माबायदि नाफाम बानायो होबा जोंना बे नाखौ नाखौथ' जोङो बबेनिफायबा गुरनानै एबा सारनानैसो लाबोगोन नङा होमबा? उम बे ना खौ जोङो माने साफ्फा माने बिनि खिफोरखौ माबाफोरखौ गारनानै साफ फा खालामनानै बेखौ सुनानै फोरानो आरोना बेखौ आरामसे सान्दुं गोसायाव फोरानो बिनि उनाव ओ बे अरखि रोहो रोहोआव एसे बेखौ हांस्रोयो आरोना। ओ बिदिनो अरखि रोहो रोहोआव इसे जुदि होयोबाथाय रानफुन्दा नाखौ बेफोरबायदि होयो बानो मोदोम लायो आरो। आरो नाफामा मोदोमो औ। बेखौ जे रानबाथाय गुन्द्रा खालामो आरोना देनानै, देनानै बेखौ गुन्द्रा बानायबाय ओनिफ्राय बियाव ओ बे गुन्दैजों लोगोसे बे बे थास'अदि मोनोना जोंनि बारिफोराव बे थास'खौ जोंनिखैजाय बिगुर लेमना नै माने हास'नानै उलाराव देयो आरोना। उलार गाहेन लानानै बिखौ देबाय देनानै मिक्स खालामबाय आ मोननैजों मिक्स देबाय, देनानै जेब्ला ओ नाफामा देनाया रेडि जायो। अब्ला बिखौ खायसेया औवा हासुङाव सोनानै दोनो। खायसेया आरो बे हानि हानि दि दो
ओ अह।
बे हानि दोवाव दोनो आरो बे खायसेया बे बथलनि ग्लास थायोना ग्लासनि बथल बेयाव माने सोनानै दोनो आरोना बेखौ सोनानै थोन थोन सोनानै बिनि सायाव जाहाथे एम्फौफोर जेबो मोनामनो हायि बायदि, एम्फौ जानो हायि बायदि माने हांगारखौ लाइ बिलाइ होनानै सोना दोनो। अब्लाथायलायनो बे नाफामाव एम्फौ जानो हाया एनिफ ओमफ्राय बेखौनो थामजि दिनसो थानानै माने जायो जायोआरोना आनिफ्राय बेखौ माबोरैहाय संङो होनबा सिगाङो दै गुदुंखौ खौ फुदुंना लाबाय बेनि उनाव नोंङो जुलि साम ब्राम होनो बानलु होनो गोसो जोबाथाय बेखौ माने हाखावनानै होयो आरोना हाखावना होना होनानै बेखौ बानलु सामब्रामफोरखौ गोदौनानै माने मोनहोग्रोयो बेनि उनाव बे नाफामखौ होना होबाय ओ बिनि उनाव खारै होबाय बेनिफ्राय संख्रि, हालदै मस्ला, जाब्रां, हाइजें, सामब्राम गुफुर, माने गंगार दुन्दिया दुन्दिया नों मा होनो गोसो नों नि मोदोमनाय आरो गोथाव गोथाव जानायनि थाखाय जिखिनि नोङो होनो गोसो बेखौ होनो हायो आरो अब्लानो बियो ओ दैखौ फोरानजोबबानो जोबोद मोदोमो आरोना नाफामा बिराद गोथाव जायो आरोना आथा आथानो मोदोमलायो आरो बेनो नाफाम,
आरो नाफामखौ औ आरो नाफामखौ बेफोरबायदि औ जाय बेफोरबायदि सङा लाबासिनो आरो माबायदि बेलेग आइ ओ ओंख्रिफोरजों जाजायो ना जाजाया नोंथां?
औ जाजायो जेरैहाय थास बिथ फुरिजों जा जाजायो सबायजों जाजायो थास बिथरिजों माबायदि बिदि जायो होनबा जोङो बिदि ओ जेब्ला दा दैज्लां बोथोर बाय नानै थासआ माने थैजोबगोन ना थास बिफाङा बियो थै थैजोब हारसिंनो बिनि उनाव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलि हरगोन अब्ला बेखौ थबस्र थबस्र हास' होनानै माने सङो आरोना थौस' थौबस' हास'नानै साफ हासनानै माने बे खौ एवग्रोयो गोजा साराय माने सारायखौ खौ थाव होलाया आरोना ओरैनो गोरानै एवग्रोबाय संख्रि हालदै होनानै आलौ होनानै एवग्रो बाय आरोना एवनानै बिनि उनाव बेखौ माने रबबाथाय दै होयो आरो दै होनानै दै गुदुं खौ होबाय अब्ला थाय माना जाहैबाय बे थास' बिथ'रिया ओमफ्राय दै गु दुंखौ होनानै जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौनानै बे थास'आ मजिबाय ना अब्लाबोथाय' बेखौ साग गं होयो आरो सागं
औ औ
मारिनानै जुदि बेयो दोलो दोलो जायोबा बहाय नाफाम होयो आरो नाफाम होयो लोगोसे नों ना फामजों ना गोरान होदेरबाथाय माने जोबोद गोथाव जायो आरो बे थास' बिथुरि ओंख्रिया ओ लोगोसे आरो बेयाव मैथाबो एसे होनाय जायो आरो सोरबा खारै होयो सोरबा मैथा होयो जोंनि सिंजाय बांसिन मै थाखौनो होयो आरोना जाहाथे बियो माननो हाया सालायफोराव खुगाफोराव बिदिनो माने संथाबनानै जायो आरो गो थावनो औ ओमफाय बिनि अन गायैबो सबायजोंबो जानो हायो आरोना सबायजोंबो बि दिनो जायो आरो ना गोरानफोर होफानानै सबायखौ माने सयजोंबो गोथाव बिदिनो जानो हायो थांमोननि ओनसोलखैजाय बे नाफाम देनाय आरो ओ नाफामखौ जानायनि ओ माने आदब खायदाफोरा आलादा जानो हागौ नोंथां थांङा एसे फोरमायनानै होद दो
औ आंबोथ' ओ नाफामखौ माबायदि बानायो होनब्ला आंबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा दाबावैसो बुंलांनाय बेफोरबायदिनो आंबो बानायनायखौ नुदों आरो
औ
बेफोरबायदिनो ना बोथिया बायदि बायदि बे फोरबायदि जों ना गुरनानै मोनो नङा ङा होमबा नोंथां?
औ
औ बेफोर नाखौनो जोङो ओ जाखिनि बासिनांगौ साफा सुफायै जोङो सुनानै बेखौ फोराननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
उम
औ बेफोर नाखौनो जोङो फोराननायनि उनाव बा उलार बा दिेंखि बेफोराव देनानै गुन्दै खालामग्रोनायखौ नुयो। आङो आरो बेफोरबायदिनो थास'जों थास' नां नाफामखौ बानायनोथ' जों थास' नांखाथारगौ नंगौ ना? थास' होनाय जायो औ औ थास' होनाय जायो। बेफोरबायदिनो ओ औवानि हासुङाव सोनानै दोननायखौ आं नुयो आरो। देखांनायनि उनाव औ जाहाथे बेयाव एम्फौ बा जेबो बार हाबनो हायि बायदि बेखौ गोरायै मुथेनानै दोननाय खौ नुयो आरो आं।
औ
औ
एनिफ्राय नोंथांमोननिथिं नाफामनि ओ माने नाफामखौ माबोरैहाय जायो? नोंसिनि ओनसोल थिं नोंथांमोननिथिं।
आङो आंथ' ओ जानायखौ आङो नाफामखौ आङो बे दैखौ फुदुंग्रोनानै दैया जेब्ला दुंगोन बेयाव आं नाफामखौ होनानै बेफोरबायदिनो जानायखौ नुदों आरो ना। बाथोन बायदि खालामफिननानै फोराननानै जानायखौ
उम
औ
माने नोंसोरनिथिंजाय बा नाफामखौ बाथोन जानायनि अनगायै ओंख्रिफोरजों माजोंबाफोर जायो नामा?
आं दासिमबो बेफोरबायदि मोनजाफेराखै आरो ना। औ दा नोंथाङा बुंलांबाय नालाय थास' बि थ'रि बा सबाय बेफोरजोंबो मोजां जायो होननानै। दा आङो ओ उना इयुनाव माने आं दा जुदि आं नाफाम मोनजाफ्लाङोब्लाथाय आं बेफोरबायदि ओंख्रिजों जानायनानै नायगोन आरो ना। नोंथांनि बुंनाय बायदियै‌। संनानै
औ। माने नाफामखौ जायगा लाना जायगा आलादा आलादा जायो। ओजोंहाय ओ सा जेनेबा भुतान रायजो गुबुन ओ गुबुनफोरा माने ना फाम जानायनि आदब खायदाया आलादा आलादा जायो आरो नाफाम बे जानायनि आदब खायदा संनायनि आदब खायदाजों ना फामनि गोथावा बो आलादा आलादा जायो। औ जोंनि ओनसोल आरो मोनसे ओरैबायदि जाबावो जेनेबा ओ दरसि मुला आरोना बे मुलाखौ माने मुलाजों नाफाम रोसि जायो आरो जोंनिखिजाय माबायदिहाय जायो होनबा आं बुंलांनि मुलाखौ दि ओ मेसें बोथोरावदि बे मुला मोनोना बे बे मुलाखौ माने साफायै सुनानै बेखौ गांलाब गांलाब हायो आरोना गथा गथा हायो सोरबा सोरबा लावजें लावजें हायो हानानै बेखौ मुला खौ माने थाव एसे होनानै एवग्रोनाय जायो आरो एवग्रोबाय हालदै स संख्रि होनानै थाव होना एवग्रोबाय एवनायनि उनाव बेयाव दै गुदुंखौ होना होयो आरो ना ओमफ्राय दै गुदुं खौ होना होनायनि उनाव जेबब्ला ग्लब ग्लब गोदौनानै मुलाया गुरै जायो अब्लाथाय बे नाफामखौ होना होयो आरो बे नाफामखौ होना होयो बिनि उनाव नों ना गोरान होफायोबा होफानो हायो आरो ना बेयाव माने ना गोरानखौ बेखौ होफानानै माने बेखौ रोसि फुदुंना जायो आरो बानलु गोसा होनानै माने गोथावनो रोसि फुदुंना होयो बेफोरबायदिया माने गोजां बोथोर फोराव जानो जबोद मोजां जायो। जायो आरोना! बेहायनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया। बेफोरखौ होफानानै हाइजें सामब्राम गुफुर होनानै मस्ला होनानै। जोबोद गोथाव माने गगा मोननाय। बेदि जों गोजां बोथोर। थोरावबो। गगा मोननाय गोजांनाय गोजांनाय मोनोना बेफोर बादि संनानै जायोबा थाय बिनि रोसिखौ लोङोबा माने स्रां मोनलायो आरो।
औ औ। बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आं दिनै गोबां। नाफामनि जानाय आयदा खादबफोरखौ आं गोबां मिथिनो मोनबाय
औ।
औ नोंथांनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ।
जानानै फैबाय नोंथां।
औ औ नोंथां दे अब्ला दोनथ'लायनोसै।
गोजोन्थों औ गोजोन्थों।